बुं नोंथां
औ औ खोनादों
औ जोबोद मोजां आं दा बे समाव नोंथांनो फन खालामनायानो जाहैबाय मोनसे जोंनि बर'फोरनि रांखान्थियारि बिथिंनि आयदायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादों
नोंगौ
औ सावरायनो हागोन ना नोंथाङा बे समाव
नोंगौ हागोन नोंथां
औ दा जोंनि आयदायानो जाहैबाय माने आथिखालाव जाबायदि जोंनि रांखान्थियारि थासारि बेखौ जोङो माब्रै खालामोबा गुबुन हारिनिफोरनि बायदि साबसिनै जोंनि रांखान्थियारि बर'फोरनि गेजेराव रांखान्थियारि जौगानायखौ लाबोनो हागोन बिनि सोमोन्दै जों गुवारै सावरायनो आखायाव लादों दा नोंथाङा बेनि बेखेवनायजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माबायदि खामानि मावोब्ला जोंनि आथिखालनि लाइमोनफोरजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि संसार जानाया माने साबसिनै मोजां जागोन बेखौ फोरमायनानै होनो हासिगोन नोंथाङा
नंगौ नोंथां ओ आथिखालाव जोंनि समाजावथ' जों मोनथिखायो एसे जोंहा बांसिनानो जों आबादजों सोनारना थायो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा आरो जों जुदि साख्रि बाख्रिनि बा साख्रि मावनायनि अनगायै जोंनाथ' साख्रि होनोबाथ' जों बांसिनानो सरकारि साख्रि सानो नङा होनबा नोंथां औ साख्रिया माने सोरखारि साख्रिल' नङा गोबां रोखोमनि गावनि फसंथायारि साख्रिफोरबो दं बा नोंथाङा बेखौ मावनो हानायनिसो खोथा आरो जाय बिथांमोना साख्रि मावनो हाया बा गोसो गैया बिथांमोना फालांगि गि मावो बा गावनि फसंथानफोर दिहुनो जेरै नोंथां जोंनि सोलोंथाइनि फसंथानफोरखौनो होन आरोबा नोंथां फालांगि खालामनाय जेरै दखानफोर नङाबा जोंहा बेबायदि स्टेसनारि दखान जेराव जोङो नांगौ अन्टारप्रनारशिपबो बिदि जों खालामनो हायो जेरै नोंथां अमानिखौनो होन जोङो जिब जुनारनि बोरमा बेफोरनि जिखुनु आरोना नोंथां आ बेफोरबादि जों बेफोरबायदि मावनाबो जानो हायो नङाबा जोङो जोंनि बर' हारिनि जायथुबा दोरोङारि जोंहा दङ बा दोरोङारि जाय बुस्थुफोर दं जोंनियावहा जेरै जोंहा अमा दाउ फिसिनाय बा जोङो दोरोङारि आबाद मावनाय बा जोंहा दोरोङारि मैगंफोर बा ओंख्रिफोरखौ जों माबोरै बानायो बेफोरनि
बेफोरबादि बुस्थुफोरखौनो जों गावनि जिउनि ओ रां रुफा खालाम बा रांखान्थि बिथिङाव जोङो ओ रांखान्थि खामायनायनि बेबायदि जों बेबायदि आयदा खालामना लानो हायो आरोना नोंथां जों बेफोरखौ औ दा आङो बिदिन्थि बादि नोंथांनि सिगाङाव आं एसे फोरमायनोसै माने ओ जोंनि दोरोङारि अमा फिसिनाय जोंथ' अमा फिनानै फैखादों गोदो गोदायनिफ्रायनो
जिखुनु हा जिखुनु खामानियावनो जोङो अमाखौ बाहायनाय जायो जेरै हाबा खेराइ सोरनिबा ओ बिदिनो मोजां खामानि बेफोरावबो जों
खामानि औ नंगौ जोंनियावथ' जोंनि बर' हारिनि सुबुं फ्राव अमा गैयाबा जाखाया आरोना अमायानो गुबै जाबाय जों बे ग्रुफोरनि गेजेराव दा बेनो नोंथां ओ जों बे अमाफोरखौ फिनानैबो जों गावनि रांखान्थिफोरखौ बाराय बांहोनो हायो बा जोङो रांखान्थि खामायनानै जोंनि जिउखौ जों बिदिनो सालायलांनो हायो आरोना अमा फिनाय जायो दा बे अमा फिनायनि थाखाय जोंहा दोरोङारि फिनाय खान्थिफोर दं नङाबा जों दा आथिखालाव जों नुनो मोनदों जे गिनारि जाय दङ बेफोरबाददिबो जों फिदों आरो ना नोंथां
औ
औ जेरै नोंथां आं बिदिन्थि बादियै होनि बा ओ जोंनि न'खरावनो फिसिनाय दं अ अमा जोंहा न'खरावहा बेबायदिनो अमा फियो बेखौ जों दा थाय दोरोङारि खान्थि बायदिसो फियो आरोना नोंथां जेरै औ जेरै जोङो बेनि जाहोनो थाखाय जों गुन्दै नांगौ जोंनो जों बे माइखौ जेब्ला जों दिंखि बा उवाल सौवो अब्लानो जोंहा बेनिफ्राय माइ बिगाब ओंखारोना बे माबाया गुन्दैया औ बे गुन्दैजों जोङो गावनि जों ओंखाम खालाय जों जाखान्दा ओंखाम ओंखाम बेफोरखौ जों गलायनानै जाहोयो आरोना बेबायदि अमानो जाहोयो नङाबा आरो दङ जेरै अ जों अमाखौ जाहोनो थाखाय जों बे गुन्दै ओंखामजों लोगोसे जोङो हाग्रानिफ्राय जों थास' हाना लायो बे थास' गोलाव गोलावखौ बिफांखौ औ हानानै जों बे खौ रुनानै थास'खौ रुनानै मानो बे मिलायना जाहोयो आरोना नोंथां आरो मोनसे दोरोङारि खान्थि दं जोंनाव जेरै जों जौ जों बे जौ बायना लोङोना गावआनो जों ओंखाम माइरंनिफ्राय जौ बानायनाय लोङो बे जौखौबो जोङो जौ लोंखांनायनि उनाव जोङो बे बिगाबखौथ' गारो ना जों बेखौबो जोङो अमानो जाहोयो आरोना नोंथां औ अफ्रि होनना बुङो औ अफ्रि नंगौ आरो बेबायदिनो जेब्ला जों जौ गोरान सङो बेखौनो बे जौखौ जौ गोरान संबा बे अफ्रिया ओंखारो अ बेखौ जयो आरो बे अबासो एसे मोजाङै देरो आरो ना
खास्ला अफ्रि खास्ला होननाय खोनानो मोनो नोंथां
बेबायदि दोरोङारि जोंहा बेबायदि खान्थिफोरजोंबो जों अमा फिसिनायखौ नुबोगासिनो आरो जोंहा रांखान्थिफोरखौ बांहोनो थाखाय बांसिनै जों रांखान्थि बांहोनोब्ला जों बे बिगियानारि खान्थिजों फिसिनाय बा आदार जा हानायखौ जों नुयो आरोना अमा जेरै आथिखालावथ' जों नुनो मोन्दों गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन जोलैनि अमाफोर फैबाय जोंनि आसामावहा जेरै बेफोरनो जाहैबाय आं मोनथिनायावहा मिथिनियावहा जेरै अस्ट्रेलियान अमाफोर होनना बुंनाय जायो आरोना अमा गुफुर आरो बेबायदिनो इउरपनिफ्राय लाबोनाय जोलै दं माखासेफोर जेरै यकसियार हेमसियार बेफोर जाबाय मोनसे मोनसे इउरपनि इउरप हादोरमानि जायगानि मुं आरोना नोंथां बै जायगानिफ्राय बे औ हेमसियार यकसियार बेफोर जायगा दं आरो ना बे इउर'पाव दङना बे जायगानि मुंजोंनो बे अमानि जोलैबो जाबाय आरो मानोना बै जायगायावनो बे जोलैखौ मोनग्रोदोंमोन आरो बेबायदि आरो नोंथां औ बे बेलजियाम हादोरावहा बो दङ बे बेलजियामनिफ्रायबो जों अमा जोलै लाबोदों बेफोरनो जाहैबाय आरोना बेफोरनो औ यकसियार हेमसियार
दा जों आथिखालाव जोंनि माखासे जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा रांखान्थियारि बिथिङाव गोख्रों खालामनो थाखाय जेरै पिक मिसन नडा़ होनबा नोंथां बेफोरबायदि खौ जोंनि गेजेराव गोबां लाइमोनफोरखौ सोलोंनो खाबु होनानै माबोरै फिसियो नंगौ बेनि ट्रेनिं सोलोंथाइ होदों
जोंहा बे बड'लेण्डनि दङ बड'लेण्ड पिक मिसन होननानै औ बे खौ जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदि खान्थि फोरोंनाय बा ट्रेनिंफोर होनानै जों अमा फिसिनायखौ मा बोरै बारायलांनांगौ बेबायदि आरो आरो जोंहा अमायावहा जोबोद गिदिर बेफार दङ आरो ना नोंथां जोंनि जायथ' अमानि मार्केटआ बाजारा जोबोद गिदिर नोंथां जोंनि सा सानजा भारतावनो बांसिन अमा बेदर जानायखौ जायो आरो आं माने निउस बा जोंनि खौरां बिजोङाव आं मोननाय मथेबा बा सोरखारनि जायथ'बा जोङो डेटाफोर होयो बिथांमोना बेहायबो होनाय दं जे जोंनि सा सानजा भारतावनो बांसिन अमा बेदरखौ जानाय जायो आरो जोंनि बे सा सानजा भारताव फिसां अमा बेदर जानायनिख्रुइ मा जायो जोंहा अमाया खम आरोना जों फिसिनाया बेखायनो जोंनियावहा दस्रा बा गुबुन हादोरसानिफ्रायसो जोंनियाव आ साप्लााय फैयो अमाया नंगौ दा बेनि थाखायनो जों बे जोंनि नर्थ इस्टखौ बा जोंनि सा सानजा भारत खौ जों माबोरै अमानि मोनसे गिदिर मोनसे हाब बादि सेन्टार बादि खालामनो हायो बेबादिखौ बिथांमोना बे बेबायदि लाबोनानै मोनसे मिचन लाबोना बा बेबायदि अमानि फामर्फोर बेफोरबादि बानायनानै जौगाखांहोनायावहा जोबोद हेफाजाब होगोन आरोना नोंथां थ' बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि बे अमाफोरखौ जों बेबायदिनो फार्म खालामनायफोरखौ जों बांसिन खालामनांगौ जाहाथे जोङो जोंनि सा सानजा भारतावनो जाहोनायजों लोगोसे बेदरफोरखौ आरो गुबुन गुबुन हादोर हादोरसायाव बा गुबुन गुबुन हा आवबो जों हरनो हायो आरोना अब्लनो जों गोबां बे रांखान्थि बेलायाव जोबोद जौगागोन आरो नोंथां
नंगौ थारैनो मानो होनोबा जोंनि भारतावल' थानाय सा सानजा खनायाव थानाय भारतावल' थानाय मानसिफोराल' अमानि जानायखौ बाहाया गोबां भारत हादरनि अनगायैबो जेरै चाइना हादर लोगोसे ओरैजाय फिलिपिन क्लाउस बेफोरबायदि हादरावबो जों अमानि जानायखौ नुनो मोनो
नंगौ औ
दा नंगौ नोंथां जोंनि आथिखालाव माने रां आरजिनायनि बा रांखान्थियारि बिथिंखौ जुदि गोरा खालामनोब्ला दा जों बेबायदि मोनसे नोङो मोनसे स्टेप माने लाथारनांगोन जाय आय बेयाव माने जों गोदोनिफ्रायनो आखा फाखा खा नङा होमबा नोंथां बेनि गेजेरावनो जोङो नोजोर लाखिनानै जुदि मावोब्ला जोंनि रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानो हागोन बेल' नङा अमा फिसिनायल' नङा जेरै ना फिसिनाय मानो होनबा जोंनि ओनसोलाव गोबां माने फ्रेस वाटारनि आंखाल गैया दा जोंनि जोंनि जायगायाव माने ना फिसिनो थाखायबो गोबां जायगा दं माखासे दैसाफोर दं बेफोरबायदि दैसा दानि नंगौ बेखौ बुंनांगोन भारत हादरनि सिङावनो माखासे जे ना फिसिनायनिबो जों माबा मोननो हायो स्किम नङा होमबा अनसुंथाइ दा बे फि भारतनि सिङावनो जेरै आसामफोराव माने फिसारिनिबो जों ट्रेनिं आरो फुख्रि बानायनायनि सुबिदाखौ मोननो हायो बेफोरबायदि माने एग्रिकालसारजों लोगोसे माखासे बिजनेस मडेलाव जुदि खालामोब्ला जोंनि माने गोनां जानाय जानायाव गोनां जानाय बेसादफोरखौ जों सुफुंनानै लानो हायोब्ला जोंनि जायगायावनो गोबां रां आरजिनायनि सुबिदाफोर लानो हायो नंगौ दा आंनि माखासे मिथिनायाव ना फोरखौ जोङो गोबां केरेला तामिलनाडु ओरै उडिसा बेफोरबायदि हादरनिफ्रायसो जोंनि बेंगल बेफोरबायदिनिफ्रायसो जोंनि ओनसोलाव ना थोयैयाव लानानै फैनायखौ मोननो हाबावो दा जोंनि माने आथि खालनि लाइमोनफोरा माने बेफोरखौ नोजोर लाखिनानै जुदि खामानिखौ मावोब्ला थारैनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो रांखान्थियारि बिथिङाव गोबां जौगानायखौ जों मोननो हागोन आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला ओ भारतावनो जेरै आमुल नङा ओमना नोंथां। आमुल बायदि मोनसे ओ बेयो ओ‌ कपारेटिप नङा ओमब्ला? आमुला मोनसे कभारटिप औ दा बेफोरबायदि जुदि खामानि मावोब्ला जोंनि जायगायावबो गिदिर इन्डास्ट्रि महरै जुदि टारगेट लानानै खामानि मावोबा जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेरावबो गोबां रांनि ओ फैगोन आरो जौगागोन समाजा। अब्ला नोंथां जोंनि रायलायनाय आरो सावरायनो गोनां आयदाया गोबां दंबावोब्लाबो जोंहा समनि आं खाल नङा होमबा दा बेखिनि समाव नोंथांजों गोबां खोथा मिथिबाय आरो सावरायनायबो जाबाय आंनिफ्राय फिन नोंथांनिसिम आंनि मोजां मोननाय आरो गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय‌।
नंगौ
बिदिबा नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय औ गोजोनबाय नोंथां दे गोजोन्थों औ।